हेलौ औ नोंथाङा मा खालामगोन?
आंथ' न'आवनो दङ। आं न'आवनो दङ जिरायनानै।
ए नोंथांजों आङो एसे गेलेनाय बेलायनाय बेफोरनि बारै रायलायनो सानदोंमोन आरो ना
खोनादों औ दा नोंथाङा मा मा खेला गेलेनो मोजां मोनो?
उम खेला माने गेलेयमु आंथ' मोजां मोनो ओ फ्राय गेलेनो मोजां मोनो ओ बेडमिन्टन, फुटबल, क्रिकेट बिदिखौ गेलेनो मोजां मोनो आं ओम फ्राय मबाइल मबाइल गेम गेलेनो मोजां मोनो
मबाइल गेमाव मा मा गेम गेलेयो?
पाबजि फ्रि फायार आ एम एल माबा माबि
पाबजिया बेन जाबायमोन दा ना जाफिनबाय?
अ बिनि गोदान नाम ओंखारबायना इण्डियायाव बि जि एम आइ होननाय। औ एखे एखे खालि नामाल' आलदा
ओमफ्राय नों थाङा आउटदर आउटदर खेलायावहाय मा मा गेलेयो होनदों क्रिकेट फुटबल?
औ क्रिकेटखौ गेलेनाय जायालै गोदोसो गेलेयोमोन उन्दैयावसो। ओमफ्राय फुटबल गेलेयो
दा मा मा गेलेयो नोंथाङा?
ओम दाथ' जेबो गेलेयाखै माने दा फुटबलाबो खम जाबाय
दा होमबा नोंथांआ आउटदर आउटदर खेला गेलेनायानो खमायबाय आरो ना खा-बांसिन मबाइलाव
औ बलि बल माने सिजोन भलिबलफोरबो गेलेयो सिजोन गोजां बोथोर समाव। दाथ' गेलेजालाना दैज्लां बोथोराव फुट-फुटबल गेलेयोमोन गेलेनाया।
ओमफाय गोजां बोथोराव?
गोजां बोथोराव गोजां बोथोराव ओ-बेडमिन्टन औ भलिबल
औ
औ
होमबाथ' वेदार बाय वेदार जेनेबा बोथोर बाय बोथोर ओ जेरै दैज्लां बोथोराव बारा गेलेजाया बेबायदि बोथोराव बांसिन मबाइलनि खेला गेलेयो आरोना नोंथाङा।
औ बांसिन बिदिनो जायो जेनेबा ओ कन्टिनिउ थाखायाना। माबा मा होनोमोनलाय बे खौ जों कन्टिनिउ एखे गेलेनो हायाना जेनेबा प्रफेसनेल फोथारफोरबासो हायोना एखे गेलेनो। दाथ' जोंना गामि नालाय गामिफ्राव बिदिसो जाख सिजोनसो जाखायो।
अ।
उम।
बिदिनो बादायलायनायफ्राव जेबो गेलेमु गेलेया नामा?
कलेजाव बेडमिन्टनफोर गेलेनाय जायो कलेजाव। औ।
देरहायो नोंथाङा?
गोरों गोरोंथारलै देरहाया।
देरहाबावासो प्रेक्टिसखुनो खालामा खोमा नोंथाङा‌।
प्रेक्टिसखौ आङो एसे खालामो बुरजाबो खालामा थेवबो बिसोरो सानफ्रामबो गेलेयोना गोरों गोरों जाथारो।
अ ओमफ्राय नोंसिनि ओनसोलाव बा नोंसिरनि गामियावहाय बिदि गेलेनाय मानायनि जेबो सुबिदाफोर गैया नामा?
औ जों गामियाव दङ दा जोंनि गामियावथ' जेनेबा दङ माबा बेडमिन्टनफोरबो दङ, ओ ओमफ्राय भलिबलबो दङ, फुटबलबो दङ जोंनि गामियावथ' सिगाङाव हिनजाव फोरबो गेलेबावोसो आरो दा सि-सिख्लासाफोरा।
होमबा नोंथाङा बिदियावहाय जेन'बा ग्रुब बिदि गेलेग्राफोराव थांनानै प्रेक्टिस खालामहैनो मोनो ना मोना?
औ मोनो मानो मोना जानांगौ। औ मोनो गासिबो मोनजोबो। जाय सोलोंनो बेनो मोनोब्रा। गोसो जाबानो मोनो।
आतसा। नोंथांनि बादियै ओ जोंनि जायगायावहाय स्पिसेलि सरखारि फरायसालिफोरावहाय बिदि गेलेमुफोरनि गेलेनाय बा-फोरनि सुबिदाफोरा माबायदि?
जेनेबा सरखारि स्कुलफोरावथ' दानिया बिराद गेलेग्रा फैबाय ओमफ्राय ओ गेम्स टाइमफ्राव एथ'ग्राब फुटबल थटबलखौथ' बहा सोलोंनो हानो जेनेबा। खिन्थु आजिखालि ब दंसै आरो जेनेबा। ओरैनो इनडुर गेम्सफोराव ओ जास्ट फिजिकेल एक्टिभिटिसनि थाखाय दङ। बिदि एथ'गाब प्रफिसनेल लेभेलनिथ' गैया जेनेबा। मानोना गेलेनायनि समानो गैखाया नालाय। ओरैनो दसे गेम ब्रेक्सफ्रावल'सो दस गेलेलाबायगोन बिदियावलाय मा इसिबां गोबाव गेलेनो मोनो। दसे गेलेनाय जागोन आरो फुटबलफोरखौ। गेलेथारोबा उन्दैफोर नालाय सान्दुं गोसाबाबो गेलेयो ओमफ्राय केराम थेराम बिदि फिजिकेल एक्टिभिटिसनि थाखायथ' दङ।
औ ओमबाय प्राइभेट फरायसालिफोरनिया साबसिन जायो नामा सुबिदाफोरा?
प्राइभेटनियाव जेनेबा ओ प्राइभेटनियाथ' जेरैबाबो साबसिन जाखायो एसेबाबो फेसिलिटिया आरोना। जेनेबा बेबो प्राइभेट बो गासिबो प्राइभेटजों रुजुजाया। माखासे स्पिस हटेल फरायसालिफोराल' मोजां थायो जेनेबा प्राइभेटफ्राबो आनडेभेलप थायोना? बिदिनाथ' नोङो गैसिनथारायस बि जाबावो आरो खालि इडुकेसनाल' मोजां ओमफ्राय गेलेनायनि जि बो सुबिदा गैयि बिदिसो जाखायो आरो प्राइभेटफ्राथ' माखासे जेनेबा हमना लादो ओ माखासे ख्रिस्टियान मिसनारि स्कुलफोर दङ बिसिनाव मोजां सुबिदा दङ बास्केट बल थासकेटबलफोरनि सुबिदाफोर थायो।
बिदि गेलेनायफोरा फरायसालिनिफ्राय कलेजाव बारस्लायोबा फरायसालिमायाव बारस्लायोबा खमायलाङो नामा?
जों बुंनो थाङोबा बोरैबाबा खमायो बोरैबाबा बारायो कलेजफ्रावबो माखासे कलेजफ्राव गेलेनायनि सुबिदाफोर थायो खिन्थु एसे देरबायना बै समावहाय एसे स्टाइल खालामो ना मानसिफ्रा ओमफ्राय बिदिनो कलेजाव थांनानै मानो गेलेयोनो गोलोमो मानि डिजाइना गाज्रि जायोना
कलेजफोराव बांसिनानो गेलेखायानो खोमा खालि मा कलेज उइकफोर जाबाल'सो बादायलायनाय
औ औ औ फांसनानो गलि आ हाबाबो गेलेयाब्रा जेनेबा बास्केट बल कट दंबाबो बेवहाय रावबो बास्केट बल गेलेनाय नङा कलेजफ्राव सोर गेलेनांगौ गोलोमगोन ना नोङो राव गोलोमजानो बायोना जेनेबा
फोरा खिन्थु गेलेगोन जानो
औ हस्टेलाव थाग्राफ्रा हस्टेलाव गेलेगोनब्रा औ हस्टेलावबो गेलेगोन ओमफ्राय ओ क्लास टाइमावथ' गेलेनाय नङा थाबाबो सुबिदा थाबाबो स' बे दे स्कलार्सफ्राथ' गेलेनाय नंखाया।
होमबाथ' देरनायजों लोगोसे गेलेनाय बादायलायनायफ्राबो खमायलाङो ना?
माने ओ गेलेनाया खम जालाङो बांसिना गेलेबाबो प्रफेसनेल लेबेलजों गेलेलांसिनो आरो जेनेबा टाइम दिरुनन्नानै माखासे बांसिन इनन्दर गेमफोरखौ गेलेनाय जायो फुटबल थटुटबलफ्रा खमायलाङो। बांसिन मानसिफ्रा जेनेबा टेबोल टेनिसफोर बेडमिन्टनफोर भलिबलफोर बिदियाव सिफ्ट जायो जेनेबा बैसो जाबा माने फिजिकेल एक्टिभिटिसफोरखौ एथ' खालामनो हायला जायोना?
गोबां गोबां सिटिसफोरावथ' सहरफोरावथ' गोबां मानसिफ्रानो बोरायानो जा उन्दैयानो जा सेंग्रायानो जा बिसोरथ' बायदिसिना माबायावहाय बिदिनो गेलेग्रा जायगाफोरावहाय एनरल खालामनानैहाय गेलेहैयो बेलासि बेलासि समफ्राव ओमफ्राय जोंनि जायगायावथ' बेबायदिफोर गैयाना नोंसोरनि जायगायावबोथ' बारा गैयाना?
माने जोंनि जायगायाव बेफोरबायदिनि थाखाय गैया बिसनियाव बांसिन हेल्थ ट्रेनिं सेन्टारफोर थायोना बिसिना जास्ट फिजिकेल एक्टिभ खालामनो थाखाय मानोना बिसिना जोंनि बदि एक्सट्रा फोथारफोर थाखायायाना बिनि थाखायनो बिसोरना नों एनरल खालामनांगौ जायो फैसा खालामनांगौ जायो खिन्थु जोंनिया माबे जेनेरेल खथार थै ज मायााम जायो बैसो जागोन होग्रा मानसिफ्राबो नों थांनानै गेलेनो हायो जोंना जेबो रेस्ट्रिकसन गैला आरो बिसिना खालि मा ओमफ्रायो ओरैनो जाय जेनेबा फैसा होदों जाय एनरल खालामदों बिसोरल' गेलेनो मोनो आउटसाइदारफ्रा गेलेनो मोना बिसोरना बिदि जाबाय आरो मानोना प्राइभेट जाबाय नालाय बिसोरना इनस्टिटिउसन जाबाय नालाय
जोंनियावथ' बिदि गेलेग्रा प्रफेसनेल इन्स्टिटिउसन गेलेग्राया बारा गैयाना?
बिदिया जोंनावहाय खम जोंनाव बिराद खम गोबां खम आरो जोंनियाव मानसिफ्रा दानि जुगावहाय गेम्सफोरखौनो गेलेलाबोना बिराद ट्रेडिसनेल गेम्सफोराानो एखदम थालांजोब्बाय आरो गोदोनि गेम जोंनि बर' हारियावबो बिराद माखासे जोंजोंनो दाजानाय माखासे गेम्सफोर दंमोन ना बिसोरखौथ' नों जों बावलांनो हमनाय बायदि जाबायानो गोमालांजोबबाय लासैनो
दे होमबा नोंथांजों गोजोननाय थाबाय सावरायनानै।
अ जोब्बायबो नामा?
औ थाथनोसै।
दे दे दे औ दे